अ नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों दे होमबा जोंहा नोंथां दिनै ओ एसे बर'फोरनिनो मोनसे फोरबो जायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो आरो जोङो बेखौ फालिलांबाय थागोन ओ बे खाथि गासा। बेनि सायाव औ औ बे फोरबोनि सायावनो जों एसे सावरायलायनोसै आरो। उम दे माने नोंथाङा ससे बे फालिनायनि सायाव एसे फोरमायग्रोनानै होदो
दे होमब्ला जोंनि गामि आरो आथिखालाव गोदोनिफ्राय मा बायदि फुजिबोदों औ बिनि सायाव रायलायनोसै अ' खाथि गासा होनब्ला थ' जोङो खाति गासानि खाति गासा खालिथ' जोङो ओ न'आव ओ फुजा होनाय जायो। लोखि आइखौ लोखि खिखौ थांखिनानै लोगोसे खाथि गासा खालि जोङो बारि फोथारफोराव जोङो ओ थाइगिरनि गांखं बिुर बिगुरजों इयाव साथि खाला सावनाय जायो जोङो। मोना जो ओ खाथि गाासानि मोनाबिलि समाव जोङो जोंनि माइ आबाद फोथाराव जोङो बे थाइगिरनि गांखंआव साथि खाला लगायो लोगोसे जों अ' ओ बायदिसिना फिथाइ सामथाइ लोगोसे गाज्रि बुट होनाय जायो जेरै आपेल आंगुर खुसेर थालिर होना बेयाव खुलुमनानै अ मोनाबिलि समाव साथि खाला होनानै जों फायनायखौ नुनो मोनो लोगोसे आरो जोंनि बारि बागानफोराव मोनाबिलि समाव साखि खाला लगायनायखौ नुनो मोनो आरो बे थालिर फिथाइ आरि गय फाथै जरास से होनानै लोगोसे गाज्रि बुट होनानै आरो न'आवबो फुजा होनाय नुयो आरो जोङो आरो बे बे सानखालिथ' जोंनि गामिनि गथ'फोरा न' न' थानानै गाज्रि जाहैयो बे सानखालि आरो मोनसे हुदा दं जोंनिया गोदोनिफ्राय बे ओ मा होनो फोथाराव बारि बागानाव साखि खाला होनानै गाज्रि बुट बेफोर ओ गय फाथै होनायफोरखौ माने जोंनि गथ'फोरा थांनानै खावना जाहैयो आरो जोंनिथिं औ जोबोर इन्ट्रेस्टिं बे जोंना थ गोबां गथ'फोरा बे मोनाबिलि समाव नेहैबाय थायो आरो लामायाव थांनानै अथिं सारथि खाला दङ बेयाव माने थाङो आरो सोरबाफोर मोनायावनो थांनानै ओ जाना फैयो आरो सोरबाफोर फुङाव नागिरहोयो गथ'फोरा। मा मा होदो। सोरबा सोरबा आरो फिथाबो होयो। बेफोरखौ फिथाफोरखौबो जानो था थाय बेबायदि बुंनो थांङोब्ला गथ'फोरा हरसे गिदिङो आर'। बेफोरखौ जानो थाखायनो बुथुमो गाज्रिफोरखौ। आरो सोरबाफोरा फुङावनो सिखारनानै थानानै लान लाना फैयो बेफोरखो। आरो ओ काति गासायाथ' जोंनि बर'नि मोनसे नागारनो हायै फोरबो। आरो काति काति गाासायाव। जोङो बे फुजा होनायनि मोनसे फोथायथि दं। जोंनि बर'फोरनि जेरैबाय बेजों ओब माइ आबाद जा बारि बागाना जा मोजां जाथों होननानै जों बेखौ फुजिनाय जायो आर'। बिमा लोखिनि मुङाव जाहाथे जों फायबाय थानाय बोसोरफोराव जाहाथे जोङो राननानै थाया। माइफोरा मोजां जायो माइ आबाद। दा मोजां जायो। जों अराय सम बिदिनो जानो मोनबाय था दों बे फोथायनायनि थाखाय जों बेखौ गोदो गोदायनिफ्राय होबोबाय थादों।
औ नंगौ।
ओ आरो बुंनो थाङोब्ला जों काति गासा खालि जोङो ओ आरो मोनसे फोथायनाय जों गय बिफाङाव जोङो ओ जोङो नारा नारा नङा जिगाब जोङो खानायखौ नुनो मोनो आर'। नाथाय गय फिथाय गय फि थाया मोजां था-थायो। बे बेखौ साननानै जोङो। आरो लोगोसे सोरबा सोरबा गथ' गथ' बानानैबो खायो ओ गथ' बानानै जों खायोबा आरो बांसिन मोजाङै नाङो होननानै फोथायनाय दं आर'। जोंनि बर'फोरनि आर गामि आरो खाथि खालाब बेफोरबायदिनो सोलिबोबाय दं दासिमबो औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां मोननिसिम माबादि?
औ औ बे ओ काथि गासा ओ फोरबोआ जोंना ओ बेयो बर'फोरनिनो मोनसे ओ गुबै फोरबो बा जोङो बेखौ ओ फालिबोनायआ जों मालानिफ्राय फालिबोनाय जों बेखौ मिथिस हाया जों गोदो गोदायनि जेब्लानिफ्रायनो जों बर'फोरा रायजो जाबोदों बा रायजो जाबोनो रोंदों ओ मोनसे समाज दानानै जोङो ओ थाबोदों बै समनिफ्रायनो जोङो बे खाथि गासा फोरबोखौ फालिबोदों। बे खा ओ खात गासा फोरबोआ बर'फोरनि ओ थामथि थामथि फोरबो आरो थामथि फोरबो बे फोरबोआव जोङो ओ गुबैयै आ बे फोरबोआ आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो जोङो बेखौ ओ आबादा आबादफोरा जेब्ला गायखांनानै बा माइ आबाद बा जिखुनु मैगं थाइगं बेफोरावबो जोङो बेफोरजोंबो सोमोन्दो गोनां जेब्ला आबाद माइ आबादा गायखांनानै जेब्ला फिथाइ थायहाङो बा फिथाइओ थायो अब्लानिया बै फोरबोआ जोंना जायो कार्तिक दानाव बे फोरबो खौ जोङो फालिनो हो थाखाय जोङो ओ मोनाबिलियाव हो बायदिसिना ओ बाउथाइ जेरै फिथाइ-सामथाइ हा बुट बायदिसिना ओ बोथोरनि गोदान ओ मोननाय फिथाइ ओ फिथाइ माने दैज्लां बोथोराव गोबां फिथाइफ्रा थायो नालाय बेफोर गोदान गोदान मोननाय फिथाइफोरख खौ जोङो होनानै जोङो दुब्लि बारियाव ओ आलारि बाथि सावहैयो बे आलारि बाथियाव जोंहा आलारि बाथि बानायो जोङो बै गुबै बायनानै मोननाय बा हानि बानायनाय जोङो आलारि बाथिखौ जोङो बाहाया जोङो थालिर लाइखंनि जोङो आलारि बाथि बानायो लोगोसे ओम हा ओ मा होनोमोन बेखौ ओ थाइगिर फिथाइनि हो ओ बिखंखौ जोङो ओ आलारि बाथि बानायनानै जोङो बेखौनो बेयावनो आलारि बाथिखौ जोङो सावहैयो बेबायदिनो जोङो गंफ्रोम दुब्लियावनो लांनानै जोङो आर'ज गाबहैयो लोगोसे बेजों मोनसे ओ-ओ माने गनसा गं गंसे लांफायो होनदों बेखौ लांफानानै जुदि बुज्रावनानै जोङो बायदिसिना ओ बो मोन्थोर आवरायो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो ओ इसोरनियाव आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि ओ बे ओ आबादा माइ आबादा मोजां जायो ओ फिथाइफोरा मोजाङै मोजां ओंखारनानै मो जाङै मोनो जाहाथे एम्फौ-एनलाफोरा बा ओ दावमा दाउसाफोरा जाजोबलाङा ओ बेखौ फोथायनानै जोङो ओम बै सानखालि जोङो बयबो दुब्लि बारियाव ओ बे आलारि बाथिखौ सावहैयो ओमफ्राय ओ बे सान खालि बै दुब्लि बारिया ओरैबायदि समायना जायो माने रिथि रिथा जेरैबो माने ओ जोंथा माथा ओ आलारि बाथि जोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोबोद समायना नुयो बै खालि ओ मोनाबिलियावहा जोङो दुब दुब्लि बा आबाद माइ आबाद थिलिखौ बेनि उनाव जोङो ओ न'नि ओम बारिफोराव जेरै मैगं थाइगं-थानाय बारि बा गय बिफ फां बायदिसिना ओ फिथाइ-सामथाय थायग्रा ओ बारि बागानफोरावबो जोङो बै आलारि बाथिखौ जोङो सावो ओ बेबायदिनो सावनानै जोङो ओ फालियो खाथि गासाखौ बिनि उनाव जोङो बै सानखालिनो आरो ओ लामानि लांगोनायाव जोङो थालिर बिफां गायनानै ओ आलारि बाथि सावनानै जोङो माइनाव खौ बरायो आरो बे खालि ओ जेरै जोङो ओ कालि फुजायाथ' जोंनि फोरबो नङा नाथाय बै कालि फुजायाव जेरैबायदि ओ आलारि बाथि सावो औ थालिर बिफां गायनानै आलि बा आलारि बाथि सावो थिग बेबायदिनो जोङो ओ खाथि गासायावनो जोङो ओ थालिर बिफां गायनानै जोङो आलारि बाथि सावनानै जोङो ओ आर'ज गाबो आरो
नंगौ नंगौ नंग अ जोंनि आरो बे सानखालि जोंनि गोबां जोंनि माइनावसालि जा ओ बाथौ थानसालिफ्राव आर'ज गाबनायखौबो नुनो मोनो जों गामियाव गाजा गोमजायै बयबो अ लोगोसे जोंनि हिनजावफोरा ओ न'आव ओ दुगैसोम लोबस्राङै खाला होखांना फुजा होखांनानै जों बे थानसालियाव थांनायखौ नुयो आरो जों ज' ज'नो
औ नोंगौ
अ आरो जों बेथ' जों खााथै गासा बिमा माइनाव लोखिखौसो जों फुजियोना बेखौ खौ
औ नंगौ बेनि ओ नोंथां आं मोनसे से खोथा ओ बुंनो नागिरदों जेनेबा जों बै बै खाथि गासाखौ फोथायनानै जोङो आलारि बाथि सावनायनि ओ ओंथिया माने बिगियानारि ओ खान्थिजों जोङो रुजुनानै नायोब्लाबो बियो ओंथि गोनां आरो मानोना ओ जोङो बै आलारि बाथि सावनाय समाव ओ सावनायजों जोङो माने बायदिसिना बै माइयावहा माइ फिथाइ थायनाय समावबा बार बारनाय समाव जों बायदिसिना ओ एम्फौ एनलाफोरा जानानै फिथाइखौ गाज्रि खालामो नालाय जोङो जुदि ओमफ्राय बै बेनिखायनो जोङो बै आलारि बाथि होयोब्ला बै आलारि बाथियाव एबा अराव ओ बै एम्फौ एनलाफोरा बारसननानै गोबां थोयो आरो औ औ बे थो थैनायजोंनो जोङो माने आबादखौ बा सायनो हायो होननानै बे माने बिगियानारि खान्थिजों जोङो बिजिरनानै नायोब्ला बेखौ
नंगौ नंगौ बे गोदो गोदायथ' जोंनिया बांसिन मुलियारि बाहायामोन बेफोरखौ बिनि थाखाय बेफोर माने जोंनि ओ गोदोनि पुर'हितफोरा गोदोर गोलावफोरा बेफोर खान्थिखौ दिहुनदोंमोन आरो औ इसोरजों सिबिनाय लोगोसे बेफोराव जाहाथे माइ आबादाव जाहाथे एम्फौ एनला जानो हाया बेनि सायाव लोब्बा लाखिना फालि फालियोमोन आरो जोंनि
नंगौ नंगौ
ओ गोदोनि बोराय बुरैफोरा
औ।
बिदिनो फालिबोबायदों एखे रोखोमैनो।
नोंगौ।
जेबो आलादा नुनो मोनाखै।
नंगौ बेयो आरो नोंथां फा बे फोरबोआ जोंहा अरायबो ओ फुजिजाबाय थागोन जेब्ला सिम जोङो औ बर' हा रिया थागोन। बा बर' समाजा थागोन जोङो बे फोरबोखौ जोङो फुजिलांबाय थागोन आरो फुजिलांजाबाय थागोन आरो बे फोर फोरबोफोरा। मानोना बेफोर फोरबोफोर खौ नागारनानै जों ओ बर'फोरा माने
सोलिनोनो हाया सोलिनोनो हाया। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरा। जोंनि ओ जोंनि बर'फोरनि बैसागोआ जेरै बिखा बिख्लोआव नांथाबना दं। बेबो खाथि गासायाव जोंनि बिखा बिख्लोआव नांथाब ना दं जोंनि बर'फोरनि। आरो जोंनि बर'फोरनि गुबै फोरबो होनबा थ' बेनो आरो बैसागो मागो काति गासा बे मोनथामानो गुबै फोरबो होनबोला
दे होमबा नों थां ओ दोनथ'लायनोसै जोंना सावरायनायखौ औ नोंथां दे औ।